हेल' ओ
थाइजौ जानो लुगैदोंमोनलां तिना
थाइजौ दं आरो
दङ राग गोजौ गोजौआव फनखौनो हमा मा खालामदों थाय गानसोनायदों ना मादोंथाय फन हमलाबायालाय बे गाननायबाबो उबाव दं?
उबाव दं?
खुुबे
औ
उब दं?
न'आव।
ए सोर सोर दं?
ए थाइजौ गैला आरो नोंसिना?
थाइजौ गैला?
आनो माबासो गोजौ गोजौसो
ए नावो गोजौ गोजौआव दं ब्रा गिदिर गिदिरनो दाखालि हानदोंमोन जोङो।
थाइसेबोनो जेनाखै जोंनिखौ
जोंनाव गैयारा सेवजोबबाय जाजाला गेसावसोबो जाजोब
उम
बेजों मा जि गोबोव रायलायनानै थांखांबाय दहैयो
बिजिबा
औ एगार बार ना बु जुनानै थांदों
उम बै नआव थांनानै आंनाव हरबोबाय
ए हरदों नोंनाव
औ ओमफ्रायो आंङो माबा हैदोंमोन ना बिबुंखौ लायदोंमोन ना
औ
गारि सालायनायावबो लाइनाव थाबाय थाबाय बियो ओमफाय
ओरैनो
औ
आंजोंबो मा होनो आं माबा हैबा ओरैनो थादों आंनाव हरदों बियो आंजों हरखायाखै आंङो आंना बे आंनि नाम्बाराव बुबाथाय आइनि मबाइलावसो थांङोना ओंखायनो आइनि मबायलखौ गालांनानै हारसिं बुहोनानै दोनदां आं
फोर्स्टआव माबाय बियो हरबाय बियो आंङो हरनाय नायदोंसो होनदो आ
हदनायनि दा
हरनाय नायदोंसो दहाय मिनथिया हिरा आंङो दानहरदो होनबाय दा
ए
बै नआव हरजाबाय थाबावो दाबो
हरजाबायरा गोदानसोना बियो आइनि एकाउन्टसो
मा
आइनिसिना एकाउन्ट ना बेयो
फैसा हाबनायनि माबा फैयाखै बिसिबां हाबो?
फैथ'वाखै।
ओमफ्राय नोंनिखौ दानखोना माखो नोङो?
माबालाना आंना लिमिट जाबाय जाला। लिमिट जाबाय आंना बुजाला फन माबाला फैलाबो हरजालाबो।
हा?
फैलाबो हरजालाबो ओंखायनो दानबाय आं बैखौ।
ऐ फैलाबोमोन।
औ। ओमफ्राय सिगांनि रायज्लायनाया फैसा हाब गौ मोनरा हाबाखै।
मा?
साननै रायलायनायनि हाबनांगौमोन हाबाखै।
आंनाबो हाबा दाबो।
नोंना हाबगोन रा ओमफ्राय आंना खननै जाखाबायना हाबनाया ओमफ्राय हाबासै रा।
औ माला हाबगोनथाय?
जानो। उिंग' गेलेदों लां नै।
ओइ माबाया माला बानायो?
दा बेरासियाव बानायसै।
औ। बेखौ मानो बानायनांगौनो ओमफाय।
होम।
बे आफार आइ डिखौ मानो बानायनांगौ?
मानो बानो बानायनांगौना मा होनदों।
औ।
माबानो उनावहाय प्रब्लेम जा जाहैयोनो बिदि बानानानै लायाबा।
मा जाहैयो?
डिग्रियाव प्रब्लेम जाहैयोनो।
ए।
उिंग'आव बानाय उिंग'आव फैसा खामायदों रा आं नै।
आंना उइंग' दाउनलद जायाखै दा सनालि।
मा?
दाउनलड जायासै।
मानो जायाखै जानांग।
निजोमनिजों दाउनलड खालामबाबो जायाखै।
ए। दा नायगोन आं जागोनना जाया।
हो
दा हरनाय नायगोननां आंनि लिंकजों।
आंना सिगां खनसे बख' खांखाबायरा फैसाखौहाय।
ऐ फैदो फैदो। फोथा बे लायो?
फर हानद्रेद
बिसोर फैनो नागिरबायथ'।
मा?
खोनाबाय? फुरा फैनो नागिरबाय।
ए सोरनाव, खन्थामोनाव दा? औ
उम दोनलां गोरबावनौसो बिब'खौ दोनलां गोरबावनांगौसो।
दुगैखांबाय नामा होन्दां?
बिब'खौ दोनलां ग्रोनांगौ दुगैखांबाय बिबुंखौ दोलांगोरनांगौ ओमफाय
दुगैखांबाय नामा होमबा बिबुंखौ दोनलांनांगौ, बिबुंनो दोनलांनांगौनो।
औ
ए औ दुगैथ'वाखै आंहा।
माबे? माबे?
दुगैथ'आाखै होनदां आंहा दाबबो।
नङा माथो इहि इहि होना?
बिबुंखौ दोनलांनांगौ होननायखौ ए होनदां।
आंबा लागौमोन ओमफाय जांगियानो न'आवनो थाया र' र' खन्थाइ फन हादों।
उम